खोनाबाय, खोनादोंना खोनायाखै? उम मा खालामदों खो मा खालामदों?
लामायाव थाबायफैदों।
मायाव?
लामायावलै।
उम उम मा ओंख्रै?
स' जोङा
एसे थाथ' थुथ' जादोंलै नोंना
ओमफ्राय
मा होनदों? खोनायालै जेबो खोनायाखै
खोनादोंना खोनायाखै?
औ खोनाबाय दासो खोनाबाय औ।
खोनायाखै?
बेरायदों ना मा होन्दों नों? खोनादों खोनादों।
जेब्बो खोनायासै आं नोंनिखौ।
खोनायाखै?
खोनादोंना खोनायाखै?
खोनाबाय दा?
उम दासो
मा होनदों? थाथ' थुथ' खोनाजोब्बायलै औ औ
मालाय होगासिनो ओंख्रि संनाया नुफुरलायनाय खोरखिजों आनैै आनै मोना
सजना ओंख्रि होआसैमोन जोंना ओमफ्राय फथल फाजा।
मा होनदों?
सरजना ना मा होनदों?
उम सजना ओंख्रि गोबाब सजना ओंख्रिबाब
माजों माजों
ओरैनो गोजा ओरैनो
हा
ओरिनोलै
गैया मा खनायासै लै नोंना नांफैयानो नों नों आलदायाव सोलायलाय जायगाया- नोंना थथ थाथा खोनाजोबदों हा नोंना मोजां जायगायाव थानाया नामा माथो थ थ' थाथा खोनाजोबखो- जेबो खोनाला नै दाबो
बे